औ हेल' औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओ गिबि गिबियाव नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरफिनाय थाबाय
औ औ नोंथांनि सिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि थाबाय
औ अ दा बे समाव नोंथाङा दान्दिसे सम ओ सावरायलायनो थाखाय सम होनो हागोन नङा होमबा आंनो?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ के दे अब्ला आङो दिनै नोंथांजों ओ सावरायनायनि गुबै जाहोनखौ आं नोंथांनो फोरमायहरनि जे ओ जोङो उन्दै बैसोफोरावहाय औ जोङो उनैसोफोरावहाय हाबा ज जायोब्ला दा जोङो न'खर दानायाव माबायदि बिदि जेंना जेंगोन जों भुगिनो गोनां जायो नैबे आयदानि सायाव सावरायोब्ला नोंथाङा माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा?
जेबो असुबिदा जाया दे बुं रायज्लायनो हागोन न
ओ खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम अब्लालाय थ' अब्ला आङो उन्दै बैसो बेवहाय हाबा जायोब्ला ओ जोंहा न'खर संसार दानायाव माबायदि प्रब्लेम जायो बा जों माबायदिजों सैनांनो गोनां जायो बैफोरनि बागै ओ सावरायिदिनो नङा होमबा
औ औ हागोन दे सो
एक औ औ गिबियावहाय आङो नोंथांनो बेखिनिखौनो आं इसे फोरमायग्रोनो लुबैदों आरो जे जोङो जेला बैसो जास्लाबालासिनो बा उन्दै उन्दै समावहाय जों जेब्ला हाबा जागोन जुलि जरा जाग आर नङा ओमबा? थ बै समावहाय ओ जोङो जेबो खोथा बाथ्राखौनो जोङो सानस'नो हाया जों मिथिस'नो हाया बेफोरबायदि बैसोआव जोङो जेला जुलि जायो अब्ला जोङो संसार जानायाव गोबांथार जेंना जेंगोना जों जोङो भुगिनो गोनां जागोन आं बेखौ निसय मोनदांहरो आरो थ नोंथांनिफ्रायबो बे उन्दै बैसो जानायावहाय उन्दै बैसोआव समावहाय हाबा जानायाव नोंथाङा ओ न'खर संसार दानायाव माबाफोर प्रब्लेम बा जेंना जेंगोनाजों सैनांनो गोनां जायो होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ औ औ आंनि साननाय बादिबाल माने ओन्दै बैसो थ हाब्ला माने न'खर खुंनायाव माने एसे मा नो प्रब्लेम जायो होननानै आं सानो आरो माने होनबा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला माने गावनो जेनेबा बुजिस' स'आ माने गावनो माने न'खरावहाय माने ओन्दै न'खरनिफ्राय माने गुबुन न'खरावबो थाङोब्ला माने न'खराव जेरैहाय माने खामानि दामानि मावनायनि बेलायावनो बुंसै आं माने खामानि दामानिफोर मावनाय माने न'खराव मावा होननानैब्लाबो थानो हायोमोन। जियेतु जों माने गुबुननि न'खराव बारोब्ला माने जों मा होनो फुंनिफ्राय लानानै माने मोनाजासिम माने न'खरनि गासै खामानिखौनो मावनांगौ होनजायो आरो जेहेतु माने इदिनो माने न'ख खर समाव माने बा मावनो मावनोब बानायबा मानो न' बिहावबा बिखु जो न'खरनि मानसिफोरजों माने बै हौवानि न'खरनि मानसिफोरजों माने मावनो बानानै माने गोर गोरा राव बाहायनाय बा बुजिस'यैयाव माने नांलायनाय बा जुदा जानाय बेफोरखौहाय जायो होननान नै आं सानो आरो माने खायसे मा होनो खायसे सुबुंफोर माने ओन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ माने माने साननैसोआवनो माने बिहाव बिखुनजोजों नांलायनाय बा बुजिस'यैयाव माने मा होनो बिहाव बिखुनजोजों माने ए आलदा जानाय इफोरखौहाय नुनो मोन दों आरो जिब थ' माने बुजिया बुजिसया होननानै नै माने। उन्दै बैसोआव माने हाबा जायो माने फरायनायनि बेलायाव माने खहा जानायखौ जों नुनो मोनो माने जों फराय खायसे खायसेयाथ' माने उन्दै बैसोआनो माने मेट्रिक होखांनायबा खायसे से खायसेया माने कलेज फरायहांनाय बा मा होनो गोजौ थाखोआव फरायहांनाय समावनो माने हाबा जानानै माने गावनि लाइफखौ गावनि फरायनाय इयुनखौ माने गावनो गाज्रि खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ ओं।
अ इयुनावहाय माने गावनि गावनि नखर सालायनायावबो गोब्राब जायो आरो मा होनो नखर बेंनो बा नखर सालायनो आरो इफोरबायदिनो आलासि दुमसिफोर बुजायनोफ्राव माने मा होनो रोङा जाहैयो आरो। नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां निसय नंगौ थ' नोंगौ जोङो उन्दै बैसोफोराव जे अब्ला हाबा जायो जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो पारफेक्ट जाया नङा होमबा जों गासैखौबो जों मिथिया आ बुजिया बबेबा मोनसे खामानि फोरखौ जों सोलोंनांगौ जाबावो नङा होमबा? दा गुबैयै जोङो मेनलि जोङो नखर दायोब्ला जोङो नखरखौ माबोरैहाय सालायलांनांगौ नैबेनिबो फारसे गियानानो थाखायाया नङा होमबा? बेराफारसे जे जोङो नखर सालायलाङोब्ला जोंनो गोबां थार ओ जेरै रां रुफानिफ्राय हमनानै नङा होमबा ओ थाखा फैसा नबा नोङो थाखा फैसा गैयाब्ला नोङो बायदिसिना गोबांथार खामानि दामानि नोङो नागिरनो गोनां जायो, हमनो गोनां जायो नङा होमबा जाय बैसोफ्राव जोङो सोलोंथाइ लानांगौमोन बै बैसोआव जोङो हाबा जायोब्ला बैफोरबायदि ओ जेंनाफोरजों जोङो सौसिनो गोनां जायो आरो दा जोंनि सोरगिदिं साखाथि फाखाथि ओ जायफोरानोखि माने उन्दै बैसोआव हाबा जादों बैसोरनि रायजो जानायखौ नायोब्ला माने थारैनो माने जोङो उन्दै बैसोफोराव हाबा जानाया जोंनि इयुन समफोरावहाय गोबांथार जेंनाजों भुगिनो बा सैनांनो गोनां जायो बेखौ आंबो मोनदों आरो। जेरैबादि दि जोङो जेबोखौनो जों मिथि रोङाब्ला जेरै जों हौवानि फारसे खोथाखौ आं बुंग्रोनो सै नङा होनबा? जों जेला हौवा सु हौवा मानसिया उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बै गथ'आ मा होनो बिमा बिफानि सायावसो उदाङै जायोमोन थायोमोन नङा होमबा थ' बिथाङा खामायनायनि फारसे जेबो राहा लामायानो गैयामोन बा खामायफेरानोमोन बियो बैबायदि गथ'आ जुदि हाबा लायोब्ला हाबा जानायनि उनावहाय जे बिमा बिफायाथ' बेखौथ' अराय नायबाय थाया नङा होनबा
औ औ नंगौ नैया
जाबाय जरा जाबाय थ बेनि दायथ'आ न'खर दानांगौ नङा होमबा न'खर सालायनांगौ नै बेयावहाय थाहैयो आरो थ बे हिसाबै बै उन्दै जानाय हौवासा सासे गथ'आ हाबा जायोब्ला गोबांथार प्रब्लेमजों फेस जायोब्ला माने आउट अफ कन्ट्रल जायो माने साननाय हनायफ्रा बिनिया सोलायो औ गोबांथार प्रब्लेम फोरखौ सैनांनो हायाब्ला माने बेफोरबायदिनो थिग एसेयावनो रागा जोंनाय ओ नांलायलायनाय हयथ' बिमा बिफाजों नांलायलायनाय हयथ' नङाबा गावनि बिसिजों नांलायनाय नै बेफोरबायदि जानानै न'खर मोजां दाहैनो हाया होनै नुहुरो आरो
औ औ माने औ
ओं आरो थिग बेफोरबायदिनो हिनजावसानि बिथिङाव नाहरोब्ला बै हिनजाव फिसा उन्दै गथ'आबो माने सानस'नो हायै बुजिस'नो हायैयाव हाबा जाफैयोब्ला नङा होमबा ओह हौवासानि न'खराव फैयोब्लाथ' गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि न'खराव जेरैबायदि ओ नांगौ समावहाय मोनामोन खोम खोमा बिमा बिफाया दा खिन्थु हाबा जाफैनाय लोगो लोगो माबा बुंजासिगो बुंजासे माबा सानसे सानसि बेफोरबायदि मोनसे ए भाब जिफोर गोसोनि साननाय गिनाय बे सोमजियो नङा होमबा आरो बेफोरबायदिनो बबे न'आव थानाय समावहाय आ बबे बा जायगाफोराव बेरायलाबायनानै थानोबो हायोमोन बा गोसोआव बिदि बिमा बिफाखौ रायजा होनजाबा बो जेबो गिनाय मानाय साननाय फैयामोन नङा होमबा नाथाय खिन्थु जेला हाबा जाफैयो अब्ला बै हिन्जावसाया टटेलि बै न'खरजों गोरोबनानै बिसोरनि नेम निथि फरमपरा बैफोरखौ माने ओह सोलोंफैनो गोनां जायो। दा बैफोरबायदि नेम नितथि परमपराखौ फरखौ बै गथ'आ बुजियाब्ला मिथियाब्ला हयथ' फंसे फंनै बुंनायनि गेजेरावहाय रागा जोंखाङोब्ला नङा होमबा जों साननोनो हाया जे उन्दै गथ'आ बिदिबायायदि बिदि बैसोफोरावहाय नखर दानां गौ ना मानांगौ ना माबा मोनसे सोलोंनांगौ नै बिनि बागै जेबो गियान थाहैया माने बा गियानानो सोमजिखांथ'खाया थ' बेफोरबायदि बैसोफोराव जुदि दि हाबा लायोब्ला बा हाबा जायोब्ला अब्ला गोबांथार बिथिंनिफ्राय प्रेसार फैयो। जाय प्रेसारफोरखौहाय बैसोरो माने सौ सौ खौनो हाया हाया बा मानिनो हाया हाया नैफोरबायदि मोनसे फरिबेसावहाय जाफैयो माने दा जेरावनोखि बिथांमोनानो बैबादि बैसोफोराव मोनसे उदां अख्राआवहाय गेलेनांगौमोन। नङा होमबा दा बे समावनो आस' खान्दायै बिसोरो गावसिनि खर'आवहायसो माखासे गिलिर बजायखौ दैखांना लाफैनाय जायो आरोखि। दा जाउनावहाय बैसोरो उननि समफोरावहाय गुथाइ लाइफखौनो एस ए वर्लड लाइफ बिसोरो माने गावसोरनि दुखु खु जारलाजों सैनांनो गोनां जायो आरो
औ औ नंगौ नंगौ आरो नै दिनैनि दिनावथ' जों नु जिबायदि नुदों माने उन्दै बैसोआव माने हाबा जानानैहाय माने न'खरजों माने गोरोबनो हायियाव माने गुबुनजों माने हौवा गारनानै थां बा गुबुनजों हाबा जाहैफिननाय बा गुबुनजों मा होनो खारनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो इदिनो गुबुन जों हाबा जाहैबाबो जाहैयाब्लाबो माने जों न'खर गारनानै थांनायबा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों आरो। जोंनि समाव
नंगौ नंगौ। दा बेफोरो गासिबो। ओ उन्दै बैसोफोराव सानस'नो हायैफोरावहाय हाबा जानायनि जाउनाव जादों नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
मोजां गाज्रि बिजिर लिया नङा होमबा गुदुं गुसु मिथिलिया ओ गोसोफोरा मोजाङै सानस्लाबनो हायैनि जाहोनावहाय ओ गावनि गोसोनि लुबैनायखौ हथथात ओ लुबैनानै साननानै माने जाफ्लांनायनि जाउ नाव हाय नङा होमबा। गोथौयै साननो रोङैनि जाउनाव माने म बिसोरो बैफोरबायदि ओ प्रब्लेमजोंहाय भुगिनो गोनां जायो आरो नङा होमबा दा। औ बैफोरबायदि ओ सुबुंफोरनि गेजेरावहाय जाय फोर माने उन्दै बैसोआव हाबा जादों। नङा होमबा? ओ बिथांमोननि लाइफ एबा उननि समफोराव हायथ' दुखु खस्थ'जों सैनांनो गोनां जाबाय दा जाहाथे बैफोरबायदि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे बे उन्दै बैसोआव हाबा जाया बे खौ मोनसे ओ आसा फारिनाय थाबाय नङा होमबा नोंथां। ओ दा नोंथांजों आङो बे उन्दै बैसोफोरावहाय हाबा जायोब्ला न'खर दानायाव माबायदि प्रब्लेम जायो नैबेनि सायाव सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दा अब्ला जों बेखिनि औ औ दे अब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय थ' नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दे अब्ला जों दोनलायदोनि नङा होनब्ला नोंथां औ दे। ए